हेल' औ ओ गोजोनबेलासि नोंथां
औ गोजोन बेलासि नोंथांनिसिमबो
दा नोंथाङा ओ मानोबा कल खामदोंमोन नोंथां?
अ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंहा नोंजों मोनसे गोनांथार खोथानि सायावसो रायलायनो होननानै कल खाम जादोंमोन नोंथां जाय बे कलानो जाहैबाय जोंनि समाजाव सोलोंथाइ माबायदि सोलायनाय लाबोगासिनो दं एबा सोलायबोासिनो दं बेफोरनि सो मोनदै नोंथाङा फंनैसो हागोन नामा जेनेबा नों मोनथिनायखौ नों खोनथादो आं मोनथिनायखौ आं एसेबाबो खोनथानोसै सै नोंथां
औ जागोन नोंथां दा सोलोंथाइ होनब्लाथ' जोंहा जोंनि आथिखालनि समाजाव गोबां सोलायनाय बे खौ लाबोदों जोंनि समाजखौ बा जोंनि हादरखौनो गोबां जौगाहोनो हादों दा सोलोंथाइ होनोब्ला जोंहा बेनो दे जेनबा जोंनि जिउखौ जोङो इयुनाव मोजां दै- देनलांनो थाखाय लानाय मोनसे सोलोंथाइ दा सोलोंथाइया जोंनि ओ समाजावबा जोंनि जोंनि जोंनि हा- दराव गोबां सोलोंथायखौ लाबोनाय जों नुनो मोनदों दा आं ओ नोंथांनो जेन'बा माखासे मा होनना बुङो ओ बिगियाननि बिगियाननि गेजेरजों बा ओ बिगियाननि गेजेराव मा सोलायनाय लाबोदों आं बेखौनो फोरमायनोसै नोंथांनो दा सोलोंथाइया सोलोंथाइनि गेजेरजों आथिखालाव जोंनि समाजनि सुबुं- फोरा ओरैबायदि जाबाय जे ओ जोङो सानस'नो हायै माखासे बाथ्राफोरखौबो ओ जोङो सोलोंथाइ लानानै आथिखालाव जोङो दिहुननाय खालामनाय जों बेखौनो नुगासिनो दङ दा ओ बिगियाननि बिजोङाव जोङो मा बुंनो थाङोब्ला जेनबा जोङो ओ खोमसि फोथायनायखौनो होननोसै खोमसि फोथायनायाव जोङो बिगियानखौ लानानै बुंङोबा मा जायो जेनबा ओ गोदोनि समाव मामोन जेनबा सुबुंफ्रा मा सानो जेनबा फाख्रि फिफाङाव उम मोदाइ थायो बुहुद थायो बेयाव थांनाङा मानाङा होननानै गथ'फोरखौ सिगियोमोन आरोना आरो गाव- गिदिरफ्राबो सानोमोन दा मोनायाव मा जायोनो फाख्रि फिफाङाव उन्दुयोब्लालायनो बुदा माब- मानसिखौ बुथारो मायो बिदि सानोमोन आरो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा दा बैयाव जोङो सा बिगियाननि गेजेरजों नायोब्ला मा नुनो मोनो जेनबा जोंथ' मोनथिखागौ जेनेबा बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन हगारो आरो जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिसोरो बोना लानानै बिदिनो सोलाय सोल' खालामनानै जोंनो अक्सिजेन हगारो आरो दा बै फिफाङा फाख्रि फिफाङा मोनायाव मा हगारो कार्बन डाइ अक्साइड हगारो दा जोङो जों हगारनाय हांखौनो बै फिफाङाबो मोनायाव हगारो आरो जेनबा जों बे समाव जोङो मोनायाव फा- ख्रि फिफाङाव उन्दुनानै थायोब्ला जोङो जेन' एसेबाबो जोङो खस्थ मोनगोन बा जोंनि देहायाव एसेबाबो लोरबांथि फैगोन जों बेखौ नुनो मोनो आरो दा जोङो साइन्स बि- बिगियाननि गेजेरजों जों मिनथिनो मोनबाय जे जेन'बा फाख्रि बिफाङाव जेबो बुद थुुद बे गैया माने बिसोरो मोनायाव कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौसो हगारो बेनि- खायनो जोङो बेयाव अक्सिजेनखौ मोननो थाङा आरो जायनि गेजेराव मा- जायनि गेजेरजों मा जागोन जोंनि मोदोमाव एसे लोरबांथि फैगोन बे आरो जोंहा बुंनो थांबावो जेन'बा उम जोङो आथिखालाव माखासे जोंनि माबाखौ जोंनि समाजाव सोलायनायखौ नुनो मोनदों जे आथिखालाव जोंनि सुबुंफ्रा गोबां माखासे टिभि बा मबाइलाव सिरियाल बा माबा माबि नायो दा बे सिरियालफ्राव मा जायो जेनबा जोंनि सुबुंफ्रा जोङो दस्रा हादरनि सुबुं बा दस्रा जायगानि सुबुंफोरनि माखासे समाजारि नेम खान्थिफोर बेखौ जोङो सिरियालफोराव जोङो नुनो मोनो आरो दा आथिखालाव मा जादों जोंनि गेजेराव बिदिनो हाबा हुखा जानाय गासिबो ओ जानाय लोंनाय उन्दुनाय बेफोर गासिबो जोंनाव बिसोरनिखौ जोङो एसेबाबो सोलोंनान लानानै जोंनियावबो सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो जों- जेन'बा जोंनि उम जोंनि जों बेयावनो माजायो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो जों गोबां जेन'बा बे बलिउड हलिउद जों बेफोरनिखौ जोङो माखासे नेमखान्थिखौबो जोङो सोलो- नानै लानायखौ नुनो मोनदों आरो दंबावो जेनेबा जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामनाय उ बारहावा गुबुंले खालामनायखौबो जोङो मिथिनो मोनबाय जे जेन'बा जोङो मा मा खालामबा जोङो बार- हावाया गुबुंले जायो मा खालामोबा बारहावाया गुबुंले जाया जों बेखौबो आथिखालाव सोलोंथायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जोङो मिथिनो मोनबाय आरो दा मारै होनना बुंङोब्ला जेनबा जोङो उन्दै समाव गोबां रोखोमनि प्लास्टिक आरिफोरखौ सावनानै बैनिफ्राय गोलैनाय माखासे थरथिं बोहैनाय जों बेखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आरो नाथाय जोङो बै समाव जेबो मोनथिया जे जों प्लास्टिकखौ सावोब्ला जोंनि बुहुम- माव माखासे बारहावायाव जोंनि बे गारजि गेसा गोरोबनानै जोङो लोमजाहोगोन साजाहोगोन जों बेखौ मिनथियामोन आरो नाथाय जोङो बिगियाननि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ लानायनि उनाव मा मोनथिनो मोनखो जेन'बा जोङो प्लास्टिकफोरखौ सावोबा बेनिफ्राय माखासे उम गेस ओंखारो आरो जेरै कार्बन मन' अक्साइड दाइ- अकसेन गेस बेफोरो मा जोंनि बारहावायाव गोरोबनानै जोंनि उदै सिङाव बा जोंनि हां लाना- याव हाबलाङोबा जोंनि दैहायाव हाबलाङोबा मा जायो जोंनाव केन्सार बेमार माबा माबि बेराम जानाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो आरो दंबावो बिदिनो जोंहा जोङो बिफां लाइफाङा जोङो अक्सिजेन हगारो आरो जों हगारनाय अक्सिजेनखौ बिसोरो बोना लायो बा जोंनि सुबुङा अक्सिजेन गेसखौ हां लायो जों बेफोर गासिखौबो जों सोलोंथनि गेजेरजों मिथि जोबनो मोनदों आरो दा सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जोङो जेबो मिथिनाय नङामोन जे जोङो सुबुंफ्रा बा जिब जुनार बेसेबां हांलायो जे बुहुमाव बेसिबां जिब जुनार दङ सुबुंबो दङ जों मिथिनाय नङामोन जे जोङो अक्सिजेन गेसखौ हां लायो होनबा कार्बनडाइ अक्साइडेसखौ जो हगारो जों बेखौ मिथिनो नङामोन ना आथिखालाव जोङो सोलोंथाइनि गेजेर बेफोरखौ जों गासिखौबो फारि फारि मिथि बोजोबनो बिनो जेन'बा बिफां लाइफां फोरा अकसिजे गेस हगारो जों बियो मिथिनाय नडामोन नाथाय गासैबो सोलोंथाइनि गेजेराव जों मिथिमोनो जायनि जाहोनाव जों आथिखालाव बिफां लाइफां दाननायखौबो जोङो एसे खम सान खालामनांगौ साननायखौ जोङो नुनो मोनो न मानो होननानै बुोब्ला बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि बुहुमाव जोङो थांनानै थानायानो खस्थ' जाखागोन आरो दा बेनि गेजेरजों बेफोर गासिबो सोलोंथाइनिफ्राय जाजोबनाय आरो जोङो माखासे बिगियानाव आथिखालाव म ननो मोन जो नुफेरै बुसथुफोर जों सानफेरनो हायै बुसथुफोर जेरै बेफोरखौ गसिखौ बानायनो हानांगोन जेरै जोंहा जाहाजखौनो होन माखासे बिदिनो दैयाव जावग्रा नाव जाहाज बेफोरखौनो होन जोङो सानफेरननो हायामोन जों जों दाउफोरबायायदि जोङो अख्रांमायाव जोङो बेरायनो हागोन नाथाय माखासे बिगियानगिरिफोरा सोलोंथाइ लानानै बा माखासे नियम खान्थिनि गेजेरजों सोलोंथाइनि गेजेरजों मा मा खालामनानै आ आथिखालाव बिसोरो बिरहोनो हादों बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जाजोबनाय
ना आरो मा
जेनङा नोङोमोन जोङो सुबुं माहारिया मोनसे इन्जिनखौ ला बानाय मोनसे इन्जिनजों मोनसे उरां जाहाज बा होननानै जों जोङो बेयाव अख्रां सायाव जो बिरनो हागोना जों दाबसे जायगायाव गुबुन दाबसेायगायाव थांनो हागोन जों बे जों माबा साननो हायामोन नाथाय सोलोंथाइनि उनाव जोङो मा जानो मोनखो जेन'बा बेफोरबायदि बानायनायाबो जोंनि थाखाय गोरलैयानो जेनेबा जोंनो खालि माखासे सोलोंथाइ बा माखासे रां रुफानायानि गोनांथि सोलोंथाइ' नङा बेफोराव गोबां खरसा जायो जेरै जोंहा मोनसे अरां जाहाज बानाय जोंहा गोबां रोखोमनि स नांगौ
अहाबो
बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि फिथाइजोब दा बिदिनो जेनेबा जोंनि समाजाव बेफोरबायदिया गोबां सोलोंनाय लाबोदों आरो जोंनि हादर बा जोंनि हादरसा गोबां जौगा होदों आरो इयुनाव जोङो नुफेरै एबा दा जों नुफेरै बुस्थु बा सानफेरै बुस्थु जों बेफोरखौ जोङो दिहुनलांनो हाबावगोन दा गारि मथरखौथ' जों बुंनांला आथिखालाव गारि मथरनि अनजिमाखौथ' जों बुंनांला बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जाजोबनाय दा बुंनो मेरला दंमोन दा नोंथाङाबो नोंथाङा जा एसे मिथिगौ बेखौ आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां अब्ला नोंथाङाबो दे फोरमायदो आंथ' आं मिथिनायाव फोरमायबाय आं
औ जागोन नोंथां सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जे नोंथाङा बुंखाबाय जायखिनिखौ नोंथाङा माखासे बुंबाय थिगानो आरो आङो माखासे फंनै फंथामसो जोङो एबा आं बुंलांनो सानदों बेनो जाहैबाय सोलोंथाइयाव मा एबा सोलोंथाइखौ जोंनि जिउआव मानो नांगौ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे गियान लानाय होननानै बुंनो हागोन जेरै जोङो लेखानिफ्राय मोननाय जोङो माखासे जों मिथियै बुस्थुबो बैफोरखौ जोङो आरजिनानै लानो हायो एबा जोङो सासे फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो बैफोरखौ जोङो बुजिनानै एबा हमदांनानै एबा सोलोंनानै लानो हायो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो लानाया गोबां मानो होननानै बुङोब्ला जों सोलोंथाइ लानानै जों जोंनि जिउ दानाय राहा लामायाव एबा जोंनि जिउ खुंनायनि राहा लामायाव जोङो गोरलैयैनो जों खुंलांनो हागोन एबा जोङो संसारखौ जोङो एबा बे बुहुमाव जों जालांनो होन होन्नानै आं स आरो सोलोंथाइया जोंनि जोंनि समाजाव गोबाङै फोलरायनायखौ जों लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों एबा जों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जों जोङो जोंनि माखासे थांना थानायनि मोन्थाय रायज्लायनायनि मोन्थाय सोमावसारनायनि मोनथाय आरो माखसे गावनि समानथिखौ समानथिखौ लाबोनायनि मोनथाय एबा नासयनायनिफ्राय रैखाथि होनायनि मोन्थाय बैफोरबायदि खौ जों सोलोंथाय एबा सोलोंथाय लानायनि गेजेरजोंसो जों मोनफा मोनफायै जोङो बुजिनो एबा जों मिथिबोनो हादों जाय जाय सुबुं एबा जाय लेखा लेखा लेखा रोङै सुबुंफोर बैसोरो बेफोरखौ बिसोरनि सायाव जेबो मा खालामनाय गैया बिसोरनियाव जेबो गियान थानाय नङा आरोना जों मानि सायाव जोङो मा बुंबा जों मोजां जागोन एबा मा बुं बुङोब्ला जोंनि थाखाय जोंनि जिउआवबो माबा मोनसे साजा एबा मोनसे नाय जागोन बेफोरखौ बिसोरो मोनथिनो हाया एबा हमदांनो हाया आरो ना माबे बाथ्राया बुंब्ला मोजां जायो माबे बाथ्राया बुंब्ला गाज्रि जायो बैफोरनि बैफोरखौ बिसोरो मिथिनो हाया आरोना माखासे आयेनफोर बिसोरखौ बिसोरो मोनथिनो हाया जाय लेखा रोंङै सुबुं लेखा गोरों सुबुंआनो जाहैबाय जोङो माखासे बिसोरनि नेमखान्थि आसार- खान्थि बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हागोन एबा सासे एबा मोनसे ओ
नासयलायनाय थायोब्ला बैखौ होखारनायनि गुदि माबायानो जाहैबाय मा होनदों आगजुआनो जाहैबाय सोलोंथाइ आरो ना सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि माखासे समाज माखासे गामि बैफोरखौ जोङो लासै लासैनो जोङो सोलायबोनो सोलायलांहोनो हायो बेनि थाखायनो जोंनि गेजेराव सोलोंथाइया बुहुद गोबाङा गोबां एबा गोनांथार जाय सोलोंथाइ लानायजों माखासे समाजारि सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों जेनेबा दहायमोन नोंथाङानो बुंखाबाय जेनेबा जेनेबा जे‌ फाख्रि बिफाङा थायोबा लायनो मोदाइ गाखोयो बैफोर जाहैबाय मा‌ होनदों खोमसि फोथायनायसोमोनना नोंथां जाय नोंथाङा बुंबाय जेनेबा बैयाव मा दंमोन एबा मानि थाखाय जोङो फाख्रि बिफांआव उन्दोब्ला मानसिया थैयोमोन एबा मानसिया मानो मा जायो बेयाव मा हगारो मा गेस हगारो एबा मा हां लायो बेफोरनि सोमोन्दै मिथियामोन आरोना सोलोंथाइ गैयिनि सिगां एबा सोलोंथाइ लाखा सोलोंथाइ मोननाय सुबुङासो बेखौ मोनथिगोन आरोना बियो मा मा गेस हगारो एबा मोनानि दिनाव मा खालामो बै- -फोरबायदि ज ज सोलोंथ गैै एबा सोलोंथ गैयै सुबुं एबा ओनसोलाव मा जायो बैखौनो बिसोरो मोदाय दं बेयाव एबा माबा मोनसे दं होननानै बिसोरो फुजिनो फुजिनो लागौमोन आरोना नोंथां बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव मोजां बेबायदिनो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गोबां सोलायनो मोनबााय गोदोनि समाव जोङो ओ फिफाय फिसाय थैब्ला बिसिखौ सावथारनाय आरो माखासे उन्दै बैसोआवनो हाबा होनाय बेफोरबायदि हुदाया जोंनि गेजेराव लासै लासैनो सोलायबोनो हमबाय आरो हमगासिनो दङ बिदिनो सोलोंथाइ लानायनि गेजेर जोंसो जोंनि गेजेराव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया डेभेलप जाबोबाय जों रायज्लायनाय दा जोंनि आखाइयावनो दङ जोङो थुबाय थानाय एबा रायज्लायनाय दा रायज्लायबाय थानाय बैफोरो मानि गेजेरजों जादों होननानै बुङोब्ला जोंङो लेखा रोंनायनि गेजेरजों एबा जोंनि जोंनि ओ जोंनि गेजेराव गियान हाबनायनि गेजेरजों सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो बेैफोरखौल' बानायनानै जोङो दा जोंनो जोंनिनो जोंनि लाइफनि एबा जोंनि जिउनि थाखाय जो बाहायफिननो‌ हाबाय जेरै जोङो ओ गोलोमबा जोङो फांखा जानो थाखाय जोङो फेन- बायनो हायो जों बबावबा थांनो थाखाय जोङो हानथा मेला मोन दाबसे जायगानिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायासिम थांनो थाखाय गारि मथर बेबायदि बाहायनो हायो ओ आरो बिदिनो गोबां दंबावो आरोना नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला जोबनो थाङा आरो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायबाय थानाय जानाय थोरसि ल'था बेफोरखौ जोङो मानि गेजेरजों बानायनो हादों होनबा जोङो जोंनि लेखा गोरों गोरों लेखा रोंनायनि गेजेरजों जोङो बानायनो हादों आरो माखासे दारिमिनफोरा गोबां बुथुफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां जों उनदुनो थाखाय बिसिना नांगौ गाननो थाखाय ग'स्ला लंफेन नांगौ बेफोरखौ जों मा खालामनाय जायोमोन जोङो आखाइजोंनो सुना जेनेबा आखाइजोंनो दानानै गानोमोन गोदोनि समाव खिनथु दानि समाव जोङो मिसिं जाय मिसिनजों जोङो ग'स्ला आरो माखासे गानग्रा-जोमग्रा आं बेफोरखौ जोङो जोङो हमनानै मा खालामनो हाबाय मोननो हाबाय गोरलैयैनो जों मोननो हाबाय जोंङो हाथायफोराव थां अब्ला जोङो ओ गोरलैनो जों जोंनि फैसाजों बायनानै लानानै फैनो हायोमोन आरो ना नोंथां गोदोनि समाव बेफोरबायदिया गैयामोन जाय फैसा फैसाजों माखासे बुसथुफोरखौ बायनाय बेफोरबायदि बुसथुया गैयामोन आरोना गोदोनि समाव मा जायोमोननो मानि बिसोरो मुवाजों मुवा सोलाय नाय जायोन आरो गावसोरनो दानानै गानोमोन नङाबा सोरबा सासेया माबा मोन
आस
खालामनानै बेफोरबायदि